हेल'।
औ। औ खोनाबाय नोंथां औ खोनादों औ।
ब्ला जोङो आरोबाव नैबे बेलासि समाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव जोङो सावरायनो जाय आयदाखौ। औ औ जाय आयदाखौ सावरायोब्ला जोंनि थांना थानायाव बा जोंनि जिबनाव हेफाजाब जागोन बेनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि। बिथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों? औ ओ ओ दे बिदिब्ला बे समावहाय जोङो ओजोंनि मानसिनि सावस्रिनि सोमोन्दै बे समाव जोङो सावरायनि औ। सासे सुबुं जाबाय साबै जोंनियावहाय बयनिख्रुइ ओ गोनांसिन बा साबसिनहै थानांगौ मुवा जाबाय बा गोनांथियानो जाबाय सावस्रि जोङो सावस्रि होननानै बुङोब्ला दिनै जे सावस्रिया मोजां नङा अब्ला जोङो गोबांथार बेबायदि खस थ मोननो गोनां जायो दुखु मोननो गोनां जायो दा बे सावस्रिखौ जोङो माबोरैहाय मोज जांहै राखिगोन बिनि सोमोन्दै बे समाव जोङो सावरायनि जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनां माबायदि मोजां लाखिनो होननानै बुङोब्ला गिबियाव जोङो गाव गावखौ जोङो साफस साब ओ साफा आरो सााब सिख खन जोङो थानो नांगोन साखोन सि खोन जोङो थानो नांगोन जोङो दुगै लोबै जेब्लायबो जोङो थानो नांगोन आरो बेजोंनो लोगोस से जिहेथु जोंनि सावस्रिनि थाखाय दैया जोबोद गोनां जोङो दैफोर खो जोंनि नांगौ बायदि लोंना नै जोङो होनो गोन बेजोंनो लोगोसे जोङो मा खासे मोजां मोजां जानायफोर जोङो जानो नांगोन जेरैहाय फिथाइ सामथाइ ओ थालिर आपेल आंगुर दालिमफोर आरो बेबायदिनो जोङो न'आवनो मोननाय थाइजौ खान्थाल लिसु ओ नारें खमला आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिथाइफोर जों जि फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो ओ बेबायदिनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हायो बा जोंनि सावस्रि जोङो मोजाङै राखिनो हायो आरोबाव जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो गोदो गोदायनि समाव बै आबौनि समावहाय गोबां जोंनि ओ सुबुंफोरा बेबायदिनो ना बेदर जायालासिनो बिथांमोना ओ दै लोंनानै बा माखासे रुनाय गोथां ओंख्रि फोर जानानै खारै ओंख्रिफोर जानानै बिथांमोनहा गोबांथार गावनि देहा साइस्थ'फोरखौ मोजाङै लाखिबोदोंमोन आरो बिथांमोननियाव गोबांथार बेबायदिनो बेमार आ जार बेबायदि गैयामोन होननानै जोङो मोन मिथिनो हायो आरो गोबां खममोन आरो बिथांमोना दिनै बेमार आजार गैयिनि थाखोय जानाय लोंनाया बिथांमोनहा खमखाय दिनै बिथांमोनहा दासिमबो मोजां देहाफोरखौ लानानै थानो हायो आरो दासिमबो बिथांमोना मोजां देहानि जुगिदि ओ बेबायदि ओ जोनै था हायो बे समाव नोंथाङा बुंनो हागोन ना जोङो मा मा खालामोब्ला जोंहा सावस्रि स्रिया बा देहाया मोजाङै थागोन बेनि सोमोन्दै
औ आंबो बे समावहाब बुंनो देहाया सावस्रि बिफाननि सोमोन्दै नोंगौ नों बिथांनि बुंनायाबो गासिबो सैथो जोङो देहाखौ माबोरैहै साखोन सिखोन लाखिनांगौ साखोन ओ सिखोन लाखियाब्ला जोंनि देहायाव हाय ओ गोबां बेरामा साग्लोबनो थाखाय सस्था जानानै फैयो जोङो सिगां जोंनि देहा फोरखौहाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ गावखौ जोथोनै लाखिनांगौ जेरैहाय जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय ओ जोथोनै जानांगौ लोंनांगौ ओ जेब्ला जोङो जोंनि जानायखो जोथोनै जायाब्ला निस्सय जोंनि देहा सिङावहाय गोबां बेबायदि बेमारजों सैसोनो गोनां जायो दायो जोङो नुनो मोनोसै गोबां बेबायदि जोंहा खस्थ' खालामनाया ओ बेबायदि खम नाथाय जानाय लोंनाया जोंनि गोबां बिबायदि बांसिन जानानै फैदों बेनिखायनो जोंनि देहायाव गोबां बेबायदिनो बेमार आजारफ्रा सोमजिनायखौ जों नुनो मोन दों दानि जुगावहाय जों खौबो जों नुनो मोनो देहा बिफान सिङावहाय बेमारजों सैसोना थानाय गोबां जों सुबुंफोरखो नुदों ओ बेमारफ्रा जाबाय दिनै निबा देहा सिङावहाय बिबायदि अन्थाइ जानाय आरो लोगोसे बेदर जानाय आरो लोगोसे बेबायदि किदनिफोरावहाय ओ किदनिफोरनि जेंना बेफोरबायदिखौ मोगा मोगि जानायफोरखौ जोङो नुबोगासिनो। बिनिखायनो जोङो जेब्लायबो गावनि बेबायदि सावस्रि बा देहाफोरखौ जोङो जोंगोन जोङो सा खोन सिखोन लानायजों लोगोसे जानायनि बेलायावबो जोङो गावखौ बेबायदि हमथानानै सोलिलांब्लासो निसय जोंनि देहा साइ जोंनि देहाफ्रा बा जोंनि सावस्रिदि देहाफ्रा ओ मोजाङै बेबायदि जिउ खुंलांनो हागोन आरो लोगोसे जोङो गावखौ जेब्लायबो फ्राय जों जेन बेबायदि ओ होबथानानै गावनि देहाखौ बा गावनि सावस्रि बिबान बेबायदि सोलेरखौ जोङो हमथानानै लाखिना सोलिलांनायाव जोंहा गोबां बेबायदि मोजां जालांनायखौ जोङो हास्थायो दायो नोंथाङा बे समाव सावस्रि बिफाननि सोमोन्दै आरो गुवारै बिजिरनो हागोन
नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासैबो सैथो आरो जोंनि जिउआव बा जोंनि थांना थानायाव बाहायथावना बाथ्राफोर गोबांथार गोनांथार बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंबाय जेरैहाय जोंहा ओ देहाखौ मो जां लाखिनोब्ला बा सावस्रिखौ मो मोजां लाखिनोब्ला जोंनि जानाय लोंनायफोरा फारसेनिफ्राय मोजां जानांगोन। दायो जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो हायो दिनै गोबांथार जोंनि सुबुंफोरा बेबायदि जानाय लोंनाया बारानि साय बारा जाबोदों गोबां जानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बा जायफोरा बेबायदि बांद्राय गावनि देहाखौ अना लासिनो न हदायबो बा सानफ्रोमबो बोथिफ्रोमावबो ना बेदर जायै जायै थादों बिथांमोना बेबायदि खस्थ' खालामालासिनो ना बेदरल' जानानै आराम जिरायदों आरो जनानै थादों दिनै बिथांमोना गोबांथार गावनि सावस्रियाव बेबायदि माखासे जेंनाफोरखौ मोननो हादों आरो बे सावस्रिनि नानि गेजेरजों गोबां थार बेबादि थैनो गोनां जादों जोंनि गामिफोराव बा ओनसोल जोंनाय मोननो हायो गोबां गोबां सुबुंफोरनि उदैयाव माखासे टिउमारफोर आरो मा माखसे गल ब्लादारफोराव बेबायदि अन। थाइफोर आरो किडनिफोराव अन्थाइ जानायफोर। आरो बेबायदि। बिदिनो गुबुन -गुबुन रोखोमनि। बेबायदि बेमारफोर जोंनिफोराव। साग्लोबजोबो। जेरै मानसिनियाव मेजेमा बारा जादों। आरो बेबायदिनो। गोबां बेबायदि खस्थ' ओम- मोननो गोनां जादों बेफोर गासैखौ खालामनानै। जेब्ला जोङो आगोलनि समखौ नाहरफिनो जोङो मोननो हायो। हायो जोंनि आबै -आबौमोना बिथांमोना बेबायदि गोबांथार ना बेदरफोर जायामोन। गोबां बेबायदि हाग्रा बंग्रानि। फ्रायनो मोननाय। मैगंफोरखौ नागिरनानै बिथांमोना ओंख्रि संनानै जायोमोन। जेरैहाय बिथांमोना। ओंखामफोर गैयि समाव थालिरफोरखौनो रुनानै जायोमोन आरो थासोमलिफोरखौनो रुनानै जायोमोन। मोन बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना। थावजों बारा एसेबां सोमोन्दो गैयामोन बिथांमोना अनला। खारै माबा मोनसे मै खारि हाग्रा -बंग्रानि मैगं। फोरखौ लाबोनानै खाना। बोनानै रुनानै बिथांमोना जाफैयोमोन। नाथाय दानि जुगाव गोबां जोंनि जानाय लोंनायफोरा गोबांथार बेबायदि सोलायबोबाय। बा गुस्लायबोबाय दिनै बिथांमोना। जोंनि सुबुं माहारिया दिनै बेफोर गासैखौ आरामाव आराम नागिरलांनानै जोंनि सुबुं माहारि। फोरा बेबायदि गोबां खस्थ' मोननो गोनां। जादों जेरै सिगाङाव हाल खेथि मावोमोन। आबाद मावोब्ला नांगोल। हालवोमोन खदालजों आलि खोनोयोन। नाथाय दानि दिनाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो दिनै जोङो नांगोलजों हालेवनांगौ। नांगौनि सोलाय ट्रेक्टरजों हालेवो। खदालजों आलि खोनांगौ। नांगौनि जायगायाव। ट्रेक्टरनि माखासे मेसिनफोरखौ बाहायनानै आलिफोर खोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै माबायदिहै खेथि मावनानै जानांगौ बेबायदि खेथि मावनानै जानाय फोरा ओ जोबलां दैजों लोगोसे ओ आइजो फोरनि बेलायाव सिंगांनि समावहाय दैखरनिफ्राय दै खावनानै सि सुनानै सुनाय खाम संनाय बासोन बाथोन सुनाय बेफोर गासै खौ मावोमोन नाथाय दानि जुगाव कारेननि बाहा कारेन्टजों बाहायजानाय माखासे दैनि मेचिनफोर बानायनानै होबाय। बेफोरजोंनो जोंनि आइजो फोरा बेबायदि बांद्राय खस्थ खालामनो मोनला। देहानि एबा मोदोमनि गोलोमथै फोरा गनो मोनला बिनिखाय बि बिथांमोना बेबायदि खस्थ खालामालासिनो गोबांथार आरामाव थानानै जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदि सावस्रिनि ओ जेंनाफोर जोंनि गेजेराव नुजादों जायनि थाखाय गोबाङा बेबायदि उदैफोरनि अपारेशन जानो गोनां जादों। ओ गोब गोबांया बेबायदि गोरा खामानि मावनो हहयै अबस्थाफोर जादों दा बेफोर गासैनि जाहोनखौ जोङो नायोब्ला मोननो हायो जोंनि ओ सुबुंफोरा सावस्रिखौ मोजां लाखिनोब्ला गावखौ ओ साब सिखोन लाखिनांगोन साखोन सिखोन लाखिनांगोन जानाय लोंनायफोराव साबधान जानांगोन जेरैहाय ना बेदर बांद्राय जायालासि बिदिनो जोङो रुनाय ओंख्रिफोर जानानै थावनि ओंख्रिफोर जायालासिनो जोङो ओ खारैनि ओंख्रिफोर जानानै आरो बेबायदिनो जोङो माखासे मावनो हानाय खामानिफोरखौ बा मावथावना खामानिफोरखौ जोङो खस्थ खालामनानै गावनि देहानि गोलोमदै खौ थै खालामनानै जोङो बेबायदि ओ गावनि सावस्रिफोरखौ खौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायो अब्ला जोङो बे समावहाय सावस्रिनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसे बेयावनो दोनथनोसै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोबांथार बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोन आरो मिथिनो मोनबाय अब्ला बे समाव जोङो सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो बुंनानै दोनथबाय गोजोनथोंसै नोंथां। बिथांनिसिम।